हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां अ खोनादों दे नोंथां जों मा मानि मा टपिकनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथां उम
दा नोंथांजों आं नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनो लुुबैदों दि गामि आरो बा टाउननि फारागथि जेनेबा मा मा बायदि बेफोरबायदि नोंथाङा मा सानो
ओ टाउन आरो मा होनो गामिनि फारागथिखौथ' जों मेगनजोंनो नुबोबाय नुबोनाय जेनेबा जों गामि गामि होनना गामि होनना बुङोब्ला मा होनो मोनसे एरियायावनो थानाय बयनिबो न'खरजों ग्रोम ग्रोम बिदा फंबाय मा होनो बिदा फंबाय बिमा बिफा बिबौ बिबैजों ज' रायजो जानानै थानाय बेफोराव मा होनो अनलाइन गोबां मा होनो न' बिमा बिफा बिदिनो गुबुन जाथि खुरमाफोरजों अनलायनानै गोरोबलायनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बेहाय मा होनो गामि होनबाथाय गामियाव मा होनो बिदिनो मोनसे एरियायाव थानाय मानो गामिनि मानसिफोरजों ज'
अनलायलाय जाहैबाय ना
अनलायनानै थानाय मा होनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव मा होनो हेफाजाब होलायनाय बेफोरखौ जों गामि गामियाव गामियाव नुनो मोनोमोन गामियाव नुनो मोनो आरो नाथाय टाउन नि बेलायाव बेफोरखौ गोबांआनो खम नुनो मोनो मा होनो टाउन होनोब्लाथाय मा होनो गाव गावनि लाइफ स्टाइलनि थाखाय थाहैनाय बेमा होनो गावनि टाइमखौ बेफोर बायदियाव नखरनि मानथि फोरजोंल' गोरोबो फोरखो‌ नुनो मोनो जेनबा थउनबा गोबां हारिनि मानथिफोर थायो‌ जेरै बर'खौ बर' एसामिस बांगाल आरो गुबुन हारि मानसिफोरा
औ
बे मानो रायलायनायनि बिथिङावबो बांद्राय मिलायनायखौ मोना आरो रायज्लायनोबो खायफा उसुबिदा जायो आरो खायफा माने गोरोबनो लुुबैयो आरो खायफा गोरोबनो लुगैया बिदियाव बांसिनानो गोबां माबा जायो आरो टाउन आरो गामिनि बेलायाव गोरोबलायनानै थानाया बुंनो थाङोब्ला मा होनो टाउन होनब्लाथाय टाउना एसे गोरों गोराफोरनि थाग्रा जायगा। हिसाबै जों साननानै लायो आरो नुनायाव गामि बिथिंनिफ्राय नांहरबाथाय टाउनखौ गोरों गोरानि थाग्रा जायगा हिसाबै मोनफ्रोमबो
नोंथांङा मा गामिखौ मोजां मोनो ना बा टाउन खौ मोजां मोनो?
आं बुं आंनि बेलायावथ' मा होनो दा सानना नायोबा मा होनो टाउनखौनो मोजां मोनो आं मोननायालाय ओमफाय दा ओरैनो थानाय बिदि बे टाउनाव थायोबा माने गावब गावनि माने लाइफ स्टाइला सोलायलांङो आरो बिदिनो बेलेक बेलेक साननानै बेलेक बेलेग लामाजों थिलांनो हायो आरो गुबुनफ्रावबो जेबो बादा होनाय गैयैनि थाखाय
गावबागाव गावबागाव गावबागाव गावबागाव खामानिखौ जेनेबा गावबागाव गाव गावनो मावबाय जेनेबा रावाबो जेनेबा हेंथा गैलायलायला बा सोरबा बायदिया गामियाव थारमाने सुखुवाबो जालायोना बेफोर जाहैबाय ना जाखो?
उम बेफोरबायदिनि थाखाय।
आरो माखासे औ। माखासे समावथ' थारमाने गामिफ्रावबो मोजां मोनो मानो होनब्ला
उम।
मिलायबाय जेनेबा। ज' ज'नो हाजिर जेनेबा खामानिफोर बा माबाफोर ज' जाय जानाय लोंनाय बेफोरावबो माखासे गोजोननाय मोननाय जायो आरो ना?
उम। आरो बे माने फोरबोफोर माबाफोर फैयोबा गामियाव गामि एरियाफोरनो ज' ज' थालायनानै खुंनाय बिदिनो रंजा बाजा खालामनाय। इदिनो बोथोर लायो बोथोर लानानै ज' ज' बेफोरनि थाखाय मोजां गामिखौ मोजां नहुरो आरो।
बा जों गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय मानसि नालाय।
आरो उम।
बेफोराव ना? टाउनावबो मोजांङानो जेनेबा गावबा गाव खामानि आरो टाउनाव बांसिन मानसिया थायो सा जेनेबा अफिस बा माबाफोर खामानि सिभिल खामानिफोर मावनाय
बेफोरो टाउनखौबो मोजां नुयो आंनिबाथ' थार माने गावबा गाव खामानि गावबागाव। सम दानि जुगावथ' समा बहुद खम बिनि थाखायनो गावबा गाव
बयजोंबो माबा मा होनो गोरोबलायनायखौ बांसिन खम नुयोना दानि दिनाव?
उम।
बयहाबो थारमाने टाइम गैया बायदि जायो आरोना बिनि थाखायनो मानसिफ्रा बांसिन गोबां मानसिया टाउनाव थानो मोजां मोनो दाना।
उम।
दा नोंथांङा मा होनो बेफोराव माबायदि मोनो?
उम बेफोरखौथ' आरो मा बुंबावनो मा होनो नुखा खोनाखा बेफोर बुस्थु आरो टाउन आरो गामिनि सोमोन्दै बुंङोब्ला मानो गोबांङानो टाउनखौ मोजां मोनो गोबांङानो गामि मोनो सुबिदा हिसाबै। बै बेबो माने गोबां माने थांलाय फैलाय माने बेमार आजारफोर जाबाबो टाउन एरियाफोरनि खाथियावनो थांब्रब फैब्रुब खालामनो हायो हरखाब माबाफोर जाफ जाथ' जाथथायफोर जाबाबो आरो हान्थामेलानि बेलायाव गोबां माने सुबिदा दं आरो टाउनाव। थैबोला।
बेनो आरो।
बेफोर
बेफोरबायदि अनेक सुबिदाबो गैया जाय समाव।
ओम नांगौ टाइम आव मोन मोनफैया। फरायलायनायनि बेलायावबो गोबां प्रब्लेम फैयो आरो। ओम।
औ बेफोरनि थाखाय
बिदि मोनो फराय लिरनायफोराव टाउन थाबा गोबां बेलेखायारि जोंनि जायगाफोर जायगाफोर आरो माने गोबां गोरों गोरों मानसिफोरजों थानाय
थारमाने मालायफोरखौ नुनानैनो मालायफोरखौ नुनानै जेनेबा नोंबो गोसो जासिनाय बेखौ बांसिन मोजां नुयो आरो ना जेनेबा गोसो जासिनो दा बा उमुख मानसियानो जेनेबा बा हादोंब्ला बा मावदोंब्ला जोंबो हागौमोन नामा बा मावगोन मावनो लगै लुगैनाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नुयो आरोना टाउनाव थाबोला थारमाने जों गामियावथ' जेनेबा साननानै ला सोरबा बा सासे सेंग्रा बा लोगोफ्रा जेनेबा नोंनि लोगोआनो जेनेबा साहा हमनानै लादो बेखौ जुदि फरायनायखौ गारदोंबा बिसोर जोंबो नो नोंथाङा दा थाफानो लुुबैगोन बा
ओम
गारनो लुगैगोन आरोना कलेजाव थांनो बेफोरदि जाहैबाय दा टाउनफ्रावबथ' बयबो नाजालायनायसै नालाय बांसिनानो नों हायो ना आं हायो बेबायदि
ओम बिदिनो नाजालायनायनि गेजेरजों मान होने माबायो आरो गोसोआ सोलायलांङो बेलेगखौ नुनानै। टाउन फोराव थाब्ला गुबुनफोरजों बुंनो हादोंब्ला आं बाहायो होननाय बायदि।
औ बेबो मोनसे
गोबां बिथिङावो माबायो आरो आरो जों आरो गामिनि बेलायाव मा होनो बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो मोना जेरै ओै गामियाव थानानै मानो ज' ज' थानाय बिदिनो गोरोबनानै थानायखौ बांसिन नुनाय मोनो आरो गावजों गाव मो बांद्राय हसासिगोन अनलायनाया बांसिन जायैबाय उम।
अनलायनाय जेनेबा नों जादोंबाबो जेनेबा बै उमुख थायोब्लाबो मोजां जागौ नामा। लेंंहरनोसै नामा बा माबाफोर गोजोनलायनानै अनलायलायनानै जेनेबा नोंबो हरबा आंबो हरनाय बेफोरनो आरो।
मिलायलायनानै जानाय
मिलायलायनानै जानाय अनलाायनाया बांसिन जाहैबाय गामिफ्राव।
उम। बेफोर बेबो उम अनलायनाय इदिनो माखासे गोबां मा होनो बिथिङाव मान गावजों गाव हेफाजाब होलायनायखौ नुनो नुनोमोनो आरो। खामानि दामानि मावनाय सोलियो खामानिदामानि मावनायाव बो बिदिनो नांनाय नाङै माबाफोराव जाब्रबनायफ्राव थांब्रबनानै हैनाय हेफाजाब हैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो गामि एरियानि बिथिङाव नाथाय टाउनाव बेफोरबादिखौ गोबां खमान नुनो मोनो नों सिनायनाय गावनि असे थाबासो नोंखौ जेनेबा हेफाजाब होफैगोन बेफोरबायदिखौ साननानै लानो हायो आरो नों टाउन एरियायाव थायोबोब्ला।
टाउनावथ' थारमाने औ
गावबा गावबागाव नि खामानिनि थाखायसो थाहैनाय बायदि जाहैयोना टाउनाव गावनि माने माबाखौ मावनो
औ
ओंखायनो उम। बेफोरबाय उम आरो आथिखालाव गोबां गामि एरियाबो टाउन बायदि जालांनायखौ नुनो मोनदों ना?
औ गोबां सोलिलांबायना गोदोनिफ्रायबो
गोदोनिफ्रायबो गामि एरियाया टाउन बायदि जालांनो जेनेबा बिदिनो बांद्राय माबाय गायो माबायो गावजों गाव मा होनो माबायो थांलायलाय फैलायै जों थांलायलायो। बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो ना!
बेफोरबायदिया थारमानि माखासे खामानिफोरजोंबो जायो बायदि सानना लायो आरोना आङो
उम।
मेगन सालायनाय बा माबानाय बेफोर जे सोमजि यो नामा बेफोरो उमुनिखौ नायनो हाया उमुखनियाबो मा मा जादों बेफोरबायदि साननानै। दा बिदिब्ला नोंथांजों बे सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
उम आंनि टाइमाबो जाबाय बेल दे होमबा नोंथां।